हैै
औ हेलौ
होद
हा
अफाय दं
ओम प्रेकटिसनिफ्राय दासो लामा लामा लामा लामा थाबायगासि ओम
न' मोनहैयाखै न' मोनयाखै?
मोनहां हां जादों दासो
अबेसिमसो मोनखो मोनबायना मानो बिदिनो मोनां मोनां न' औ
मोनहांहां ससे नोंहालाय माथो खालामदों?
बिदिनो दंलाबायोलै जिरायना। फख्रियाव दंलाबायो जिरायनानै।
उम
ओरैनो जिरायला बायनानै दङ'।
दुगैखांबायनामा होनदोंलां?
दुगैयाखै दुगैहैसै दसे थानानै दा गरमथारलै दा दुगैबाबो दानो माबा लाायगोन गोलोम फिनजोबो दुगैयाबाबो जायो
खोनाबाय
न'आव‌ न' आव‌थां बाय दुगैनो ए नोंना मालाय मोजां जायोलै नोंसोरना मालाय गालाजों बारथुमहैबानो दसेनो जायो।
द
जोंनासो फाग्लासो नोंसिना मालाय बालाजानाव बाज्रुम हैबानो मोजां बाज्रुमहैबानो मोजांलै नोंसिना
जोंनिथिंजाय फिसाजो जामोन लाय
गिदिर ना फिसानो
फिसासो जोंनिथिं फिसासो जाबोयो अखा हानानै देरबोबादेन गिदिर जायो
मा होनदों
थाइजौ गैगोना गैला होनदों थायजौ
थाइजौआ एसे दंबावो
जानोबा फै
नोंसालाय गैया
मा
खान्थाल लाय गैया
हा
खानथाल गैया
जानोबा फैब्रा
इखायथ' जानो जानो थांनांगौ होनदां खानथाल गैया नामा होनदों खानथाल खानथाल
जायो
खानथाल गैया खानथाल
खानथाला दानफायबाय
मानो दानफायखो?
आंबो खान्थालसो जानानै लुगैदोंमोन रावनावबो
मारै
रावनावबो मोनजाथारला माथो
है जानो लुगैदोंमोन खानथालखौ जानांगौ गरमाव गोलोमदै गगारो खानथाल जाबा
इ आदा खानथाला गैगोना गैला
ओम ओं
मालायनि नाम लाला नो
औ
अबेसिम मोनखो दालाय
नै मा मोन मोनहां जाबाय
सोर सोर दं लामा लामालाय मानसि फोरबो दं नामा?
रावबो गैया
हा
थांनानै
आलु खांख्रिं खला
खोनाबाय
गाबोन प्रेकटिसा खैथायाव होनदों
प्रिकतिसाय एकथानिफ्राय जागोननो
एफा लासै लासै खोनादों
हेलौ
औ खोनादों
उ
जेरै बेखौबो जों ओंखामखौ खैथासोआव जागोन होनदों आं
मासि फासथासिम
गाबोन बेदरथ' जाथारगोनदां
उम। ओम।
बिसि लायो बे नानि बेसेनानोथ' लां लिसु गाया नोंसा लिसु?
लिसु
उम।
लिसु जायाखै लैय जोंनाव लिसु गैया ना।
उम बे जाया
लिसु दं लिसु मा होनोमोनलाय?
आरे
मा नै खाथि थाबाव‌ नाङा‌ नोंथां
ओमफ्राय मानसि
होम
खोनायखै मा होनखो?
नोंजों मानसि दं नामा होदोलां?
खाथि दंलै रायलाय देरबाय थायो।
दावराव खोनायो।
उम रादे रा मोनहां हां‌ जाबाय। एक मिनिट लाबावगोन। नुदों अमानि आखला मादि।
आसलसो दंलै
जों रायज्लायनो
सोरनि राव खोनाखो एफाग्राबलाय
सन्देह खालामनानै फन खालाम बार
आयौ बवाहा हा
राजिबालै गग्र' गाग्रा होनजोबबाय सोरसोर दं
गारि खारनाया खोनाफैदोंबा
हाबाब हाबाब नगोर गारि गिदर गिदिर खारथारो नामा नोंसिनिथिंलाय
उम
जनोरि बेटारि गारि नोगोर खारथारो
हम बेटारि गारियानो आजां गाजां जाबाय
एवलुं जावलुं थार हा
बेटारि गारियानो आजां गाजां जाबाय होनदोंलां
दासो न मोनफैदों नै
हा
खोनाबाय
न' मोनबायनामा?
सिथालै
न' मोनबाय?
हा
न' मोनबाय?
खोनायाखैनो न' मोनफैबाय ओं दासो
दासो मोनहैदों माथो जाथारै
थांनि जों
थाबायलांदों
थाबायनोस
थांलाय फैलाय उम सासेया माइ लांबाय बारा आजादि साइकेल बायनानै लादो साइकेल उम खोनायाखै
ओरै होनखोदों
साइकेल बायनानै लादो होनदोंलां थांलाय फैलाय मोजां जानायनि
मास बिगुरफोर सिरिथा होन्दों
खोनायाखै
औ
ना दों साइकेल बायना लादो‌ होनदां साइकेल साइकेल बायना लादो होनदां साइखेल गंसे थांलाय फैलाय मोजां जानायनि
उम
मोजां जानायनि थांलाय फैलाय आराम जायो
साइकेला लानो दंखायो लिगल' बानायनांगौ
साइकेल गैयाबा दिसथाब जायोल ए जेरावबो थांनो मानो आरामनो साइकेल गैयाबा दिसथाब जायोलै जेरावबो थांनो मानो आरो आं दाइस साइकेल थाबासो साइकेल थानांगौ साइकेल
दंनाया दंखायो साइकेलालाय साइकेलबो गरमाव सालायनोबायोलै
बानायना लादोब्रा एबार मोजां जायो एबारना
बानायनानै लानांसिगोन
उ बानायना लाबासो गासि बो आराम जायो थांलाय फैलाय जेरावबो आराम जायो।
मालाय‌ नोंसिनासो गारि दंब्रा
गारि थाबा मालाय मा जानो थाव सोनांगौ
बि
गारि थाव‌ सोनायावनो देनजार थांङो
ह
आंनि नङाना गारिया मालायनिसो औ आंनि नङाना गावबा गाव निजा थाबा आराम जायोना मालायनिसो
न' मोनहैबाय?
सैमा
उखैहांलायबायनामा
होनबा बि मायावसो खारियावसो
मोनसे‌ आगवलायदोंना मा होनदों मा
हेलौ
है बिब' फन रायज्लायनो हिनजावजोंसो रायज्लायनो साननानै सन्देह
खोनाबाय
नोगोद दामब्रा दामब्रा दंलै
न है बेतला बे दंथारो हनै न' खाथिफोरनि
नोंखौ सावसो बावसो सावसो बावसो नांथारो नामा
उ जोंनिसायसो सेंग्रा
ज ज
खोनाबाय
औ खोनादों
ओंख्रि जाबायबो नामा? मानो ओंख्रिया खांख्रिखला खोनायाखै
सोर सोर दं होनदां
रावबो गैयालै हारसिंसो
मा ओंख्रि जायामोन दहायलाय
हो
ना ना एवनाय अनला ओमफ्राय दाउ ओमफ्रायो सबाय बिमाबो भाजाबाव
मालाय नोंसिनास गोथाव गोथावथार
मामोन ओंख्रिया लाय सबा मा मोन ओंख्रिया नोंसिना
गैया मासो मा होनोमोनलाय दालि जहल ओमफ्राय आलु एवनाय